औ औ नोंथां खोनदों।
औ खुलुमबाय नोंथां मोनाबिलिनि गोजोन हामलायथिखौ जासिहरनो थाखायाब नोंथांनिसिम गिबियावनो औ बिदिब्ला नोंथांजों आङो बैस जागोननि सोमोन्दै एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा आंनो सम होनो हागोन ना
औ नोंथां सम होनो हागोन
औ बिदिब्ला जोङो बैसागुखौहाय बोरै फालियो होनोब्ला जोङो बैसागुनि जों सैथो दाननि लास खालिहाय जोङो दमासि जायखौ मोसौनि बैसागु होननाय खोनानो मोनो आरो मोसौनि बैसागु होननाय बुङो जोङो बे मोसौनि बैसागुखालि जोङो मोसौखौहाय थुखैनाय ओक्षन'खरावहाय बावथाय होनाय मोसौ थुखिनाय आरो मोसौ थुखिनायाव जोंनो गोबां रोखोमनि ओ बेसादफोर नांगौ जायो जेरै लाव फान्थाव दिगिलिटिपात हालदै बेफोरखौ जोंनो नांगौ जायो आरो बेफोरजों जोङो माला माला सुनानै मोसौनि गलियावहाय बा थसालिफोरावहाय आलायना मोसौखौ थुखिखांनानै बिदि आलायना दोननायखौ नुनो मोनो आरो आरो मोसौखौ जोङो बे खालि ओ गोदान पाघार जायखौ जोङो दिरुं बे दिरुं गोजान गोदान पाखाजों फुरानखौ गारनानै गोदान पाखाजों मोनायावहाय खानायखौ नुयो आरो बिदिनो जोङो मोसौ थुखिनायाव जोङो ओ हाखर नङाब्ला दुब्लियाव दै बुरजा थायोब्ला आरो दैमाफोरावहाय हगारनानै गिया आरो बेनि उनाव हगारना हैयो आरो बे सानखालि दानि जुगाव हगारा किसुमाना बाट ओ हगारनायखौ ओ नुनो मोनो आरो बांसिनानो बिदिनो जोङो मोसौखौहाय आगोलनिफ्रायनो जोंनि गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ आबै आबौनि गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो मोनसे सल' ओ खननायबो बे मोसौ थुखिनायाव खननायखौ नुनो खोनानो मोनो आरो जेरै लाव जा फान्थाव जा बोसोरै बोसोरै देरलांबाय था बे सल'खौबो जोङो खननाय खोनानो मोनो आरो बिदिनो जोङो बे सानखालिनो जोङो ओ ओ गोखा गोखै बेफोरखौबो जानायखौ नुयो आरो जेरैहाय दिंखिया फुंखा थालिर फस्ला खान्थाल गोरलै बेफोरखौ जोङो जानायखौ नुनो मोनो आरो थाइजौ बिदिनो जोङो जाहा थे जोंनि देहाया देहा सोलेरा मोजाङैनो थायो जेबो बेमार आजार जाया जोङो बेमार आ जारनिफ्राय निफ्राय बारग'ना थानो हायो बे फोथायनायखौ लानानै जों बे सानखालि बेफोरखौ जानायखौ ओ नु जानाय नुनो मोनो आरो। बेनि बेनि ओ सानसेनि उनाव बे जायखौ जोङो बैसागुनो से खालार ऐ एक थारिख बुंनाय जायो बे सानखालिनिफ्राय जोंनिया मानसि बै सागु बे सानखालि जोंखो मानसि बैसागु होननाय खोना नो मोनो आरो खालिबो जोङो बे मानसिफोरा जोङो फुङावनो दुगैस्रां लोबस्रां गोदोरखौ ओ गोदोनिफ्राय बोर लायो आरो उन्दैखौ जोङो अनो जोंनि गामिफोराव खाथि खालायाव जोंनि स्राय गोदोर ओ बे फोरखौ जोङो आबै आबौ मोनखो न'खर न'खर थांनानै खुलुम हैैयो आरो जाहा जोंनि जों जाहाथे बिसोरनिफ्राय बोर मोननानै जोंनि साननाय हनायखौ जा जाफुंहोनो हायो। ओ बिदिनो जोङो गोदोरफोरखौ खुलुमो आरो उन्दैफोरखौ अनो आरो। बे सानखालि जोङो जोंनि बर' समाजाव बे सानखालि न'खर न'खर बैसागुनि फिसा जायखौ बुङो बैसागुनि फुजा बे फुजाखौबो होनायखौ नुनो मोनो आरो न'खर न'खर किसुमानखौ। बिदिनो जोङो दुइ तिनि था तारिकनिफ्रायनो जोङो जोंनि मोसानाय ओ बर' हारिनि मोसानाय बैसागु रंजालि बैसागु जायखौ बुङो बेखौ मोसानायखौ ओ नुनो मोनो आरो। बिदिनो जोङो मोसानो थाङोब्ला न'खर न'खर गामि गामि हाबै हाबै न'खर न'खर हाबनानै जोंनो ओ रां एसे एनै माइरं अननानै हरनायखौ जोङो ओ स्नि सानसिम मोसानानै जोङो जमा खालामनानै उनावहाय जोङो लावखार ओंखाम जायखौ खानाबो बुंनाय जायो आरो। बेखौ जोङो जयै जायो आरो आरो मोसानो थाङोब्ला जोङो सेंग्रा सिख्ला बोराइ बेंथ' बोरै बेंथ' ओमफ्राय गथ' गथाइ गासैबो जमा नङाबा ओ दल दल जानानैबो जोङो थाङो आरो आरो गामि गामि थांनायनि अनगायैबो जोङो हाथाय बाजारावबो मोस सानो मोनो आरो मोसानायखौ नुनो मोनो बिदिनो जोङो मोसानायाव जोंनो आइजोफोरा दख'ना गोमो फालि गोदजा बालाउस गोदजा आरो बिदिनो जोङो लानानै आरो हुवाफोराबो ओ गामसा गोथां आर'नाइ गसला गाननानै बिदिनो मोसानायखौ नुनो मोसानायखौ नुनो मोनो आरो। ओ दानि जुगाव जोङो स्नि सानसिमल' बैसागुखौ फालिनायखौ नुनो मोनो बा मोसानायखौ नुनो मोनो। नाथाय आगोलो गोदो गोदाय जोङो माहासे गाहाम मोसानायखौ नुनो मोनोमोन। मोन आरो ओ बिदिनो जोङो मोसानानै जोबोद रंजानानै जोङो ओ जोंनि बै रंजालु बैसागुखौ ओ खेदाइ हरो आरो बिदिनो जोंनो मोसानायाव ओम ओ नांगौ जानाय बेसादफोरा जेरैहाय खाम ज था सिफुं, हारम'नियाम बेफोरखौबो जोंनो ओ नांगौ जायो आरो जोङो खुगाजों खुगा मेथाइ रोजाबनानै जोङो बैसागु खौ मोसानायखौ नुनो मोनो नाथाय दानि जुगाव ओ दानि जुगाव जोङो जोङो बक्स आरो जोंनि रेफ क'दिं जा अडिअ' बेफोरजोंबो मोसानायखौ नुनो मोनो। नाथाय जों बेफोरजों मो जेसे हायो जों बेफोरखौ बाहाय फानाङा आरो जोङो जोंनि थाखानाय हारिनि ओ थाखानाय खाम, जथा, हारमनियाम सिफुं बेफोरखौ लानानैनो जोङो खुगा जों रोजाबनानै जों मोसानो हा नांगौ आरो जेसे हायो। बिदिनो जोङो मोसानायनि अनगायैबो जोंनि ओ किसुमान गामियाव जोङो फानसन खुंनाय नुयो आरो बे फासन खुंनायाव गेलेनाय मोसानाय गेलेनाय मोस सानाय बिदि बादायलायनायखौ नुनो मोनो आरो बे फानसनाव सि सिटेस्टआव जेब्ला जोङो मोसानो खाबु मोनो अब्ला जोङो बांसिन गोरोंसिन जानो मोनो आरो। बिदिनो मोसानो मोनोब्ला जोङो ओ मोजां रंजानाय रंजानानै जो जोङो मोजाङै खेराइ हरो आरो बेखौबो। बिदिनो जोङो प्रग्राम लानाय जायो आरो ओ खायफा खायफा गामियावहाय ओ नोंथाङा बे एसे बैसागुनि सायाव फोरमायना होनो हागोन ना?
औ नोंथां हागोन जे नोंथाङा बुंलांनाय बायदि दि जोंनावबो बेबायदिनो बैसा बैसागु फोरबोथाइखौ फालिनाय जायो जोंना बैसागो बुंब्लाथ' मोसौ बैसागु आरो मानसि बैसागुखौनो मोनथिनाय जायो। ओ जोङो मोसौ बैसागु बुंब्लाथ' मोसौ बैसागुखौ जोङो सैथो दाननि लास्टावहाय फालिनाय जायो जोंङो बे मोसौखौहाय जोंङो बे दिनखालि जोंङो थुखैनाय जायो मोसौखौहाय नाथाय मोसौनि ओ सि गांनो जोङो गावनि जि गोथार दुगैस्रो दुगैस्लो लोबस्रां जानानै जोंङो मोसौखौहाय थुखैनाय जायो।
जों खोनानो मोनो बे मोसौ बैसागु खालि फार्स्ट सानखालि मोसौ बैसागु थुखैनाय सानखालि फुङावनो दुगैनांगौ होननानै बिदि बायदिनो आरो दुगैखांनानै जोंङो मोसौखौबो थुखैनाय जायो। लोगोसे आरो मोसौनो मोसौ थुखैनायाव बाहायनाय नांगौ जानाय मुवा बेसाद बेफोरखौहाय हानानै लानाय जायो जेरै जोङो लाव फान्थाव पानिलाव, फान्थाव, हालदै हालदै बारं दिग्लि लिथि थाराय बेफोरबायदियै जोङो हानानै लाग्रोनाय जायो लोगोसेनो जोंङो औवानि रायदों औवानि फिसा खाथि जिरनानै जोंङो मोसौनोहाय माला सुनाय जायो। बे मालाखौहाय जोंङो मोसौ गलि बा जोंङो उसुनदा बायदियाव जोंङो थेबखोना दोननाय जायो। आरो लोगोसे जोंङो बे हाना दोननाय खौ लानानै हाना दोननाय रं फान्थावखौ लानानै जोंङो हाखर एबा दैमा नाला बेफोरावहाय जोंङो दंग'फोरावहाय मोसौखौहाय थुखैहैनाय जायो। लोगोसे जोङो बे मोसौ थुखैनायाव गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबो सोलिबोबाय थानाय आबौ आबैफोरा खुगा मेथाइ ओ खनोमोन बे मेथाइखौ लानानै जोंङो दासिमबो मोसौ थुखैनायाव खननायखौ नुनो मोनो ओ जेरै बे गाना ओ लाउ लाउ जा फान थाव जा बोसोर बोसोर बारायलांबाय था बेबायदि ओ गानखौ जोंङो ओ खननाय जायो मोसौ थुखैनाय समावहाय औ नोंथां मोसौ थुखैखांनानै जोंङो ओ सारायबा सारायबा खान्था बे बे खिथौनि हांगार बे हांगारखौ जोंङो ओ लानानै जानाय थाव होनानै जोंङो बेखौहाय लगायनानै जोंङो ओ फथा फोननाय जायो मोसौखौ
मोसौनि मोदोमावहाय फोथा होननाय जायो औ
औ नोंथां जाहाथे बे रमायनायै नुयो आरो लोगोसेहाय जोंङो बे मोसौखौहाय बे सानखालि मोसौखौहाय उदाङै दुब्लि फोथाराव हेंगारना होनाय जायो जाहाथे ओ बिसोरनि ओ दिनफोरा बेबायदिनो मोजाङै उदाङै उदाङै मोनजानाय बायदि ओ बेफोरखौ जोङो हेंगारना होनाय जायो। आरो लोगोसे जोङो मोसौनोहाय फागाबो बावनाय जायो बोसोर गोदान हिसा- बै जोङो बैसागुआव मोसौनो फागा बावनाय जायो नोंथां।
औ
औ नोंथां आरो बे दिनखालि जोङो ओ बै दिनखालि जोङो गोखा-गोखै मैगं खाबथिंना जानांगौ। ओ जेरै जोङो ओ थालिर फस्ला मैथा, दिंखिया, फाथो खुंखा बेबायदिखौ जोङो जानाय जायो। गोखा-गोखै जायो बेफोरखौ जाबाथाय जोंनि ओ बिदिनो लोमजानाय साजानाय बेमार आजारफोरा ओ जोबस्रांलाङो। बेबायदिनो जोङो जानाय जायो। आरो लोगोसेनो ओ मानसि बैसागु बुंब्लाथ' जोङो बे ओ मानसि बैसागुनि ओ से थारिखै ओ जोङो फुङावनो दुगैस्रो लोबस्रां जोङो बाथौआवहाय आलारि बाथि सावनानै जोङो आर'ज गाबनानैहाय जोङो ओ गोदोरखौ जोङो गोदोरबा जोङो आबै-आबौ मोनखौहाय आइ-बाबा मोनखौहाय जोङो ओ खुलुमनाय जायो। आरो जोङो उन्दैखौहाय जोङो अननाय होनाय जायो। बेबायदिनो जोङो बै सानखालि ओ बिदिनो खुलुमो आरो जोङो नै थाम नै थाम खालारनिफ्राय जोङो ओ बैसागु मोसानो ओंखारलांनाय जायो बेबायदि
औ नोंथां बिदिब्ला जोङो जोंना समा जाथ'बाय दोनथ' जासिगोन नामा नोंथां? उननि समाव फिन रायलायनो मोनगोन होनना आसा थाबाय नोंथां।
औ नोंथां आंबो नोंथांजों सावरायनानै गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ औ दे नोंथां।
औ दे बिदिब्ला नोंथां।